हेल' नोंथां।
हेल खोनादों आङो नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथां। आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
थारैनो हागोन मोनसां आङो नोंथांनो सम होनो हागोन। आङो दायो ओरैनो दंखायो। बेनिखायनो नोंथाङा आ आयदाखौ खनसे खोन्थाग्रोदो नङाबा फोरमायग्रोदो। मा आयदानि सायावहाय रायज्लायनो सानदों थारैनो फोरमायदो दे नोंथां।
औ नोंथां। ओ आं नाफाम बेनि सायावहाय एसे सावरायनो सानदों जोंनि बर' सुबुंफ्रा नाफामखौहाय माबोरै बाहायबोदों बा माबोरै बानायबोदों आरो नाफामनि जायगाया आथिख थिखालाव जोंनि बर' समाजाव माबायदि बेनि सा याव एसे सुंद'यै फोरमायनोसै आंनो नोंथांनिसिम
हागोन नोंथां थारैनो नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोनो दो नामा नाफामखौहाय मानि थाखाय नाफाम मारै बानायनानै नाफामनि महर आरो नाफामखौ माबोरै बानायो बिनि सायाव नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो दे।
औ नोंथां ओ नाफाम होननानै बुङोब्ला जों साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो मोनथि थिखायो नङा होमबा नाफामा जोंनि मोनसे बिराद माने गोथाव जाग्रा ओ ओंख्रि ओंख्रि बेखौ जोङो ओंख्रिबो संनानै जायो। माने रोसि थेब थेब फुदुंनानै बेजों लोगोसेनो जों नाफामखौ बाथोन महरैबो ओ एवनानै जाबोदों। दा बेजों लोगोसेनो नाफामा आथिखालाव ओ जि आइ टेगबो मोनबाय नामा नोंथां?
नोंगौ नोंथां थारैनो जि आइ टेग मोननो हाबाय। जोंनि बर'नि नाफाम जे नाफाम
औ नोंथां औ ओ बिब्दिब्ला आं नाफामखौहाय माबोरै बानायो बेनि सायावनो एसे सुद'यै फोरमायनोसै। ओ नाफाम बानायनो थाखाय जों गिबियावनो दैबा दैसा बा बिलोफोरनि फ्रायहाय ओ जे फिसा फिसा नाफोरखौ जेब्ला मोनबोयो जेरै मावा फिथिख्रि ओ बेफोरखौ जों ओ ला न'आव लाबोनानै ओ बेखौ जों बेनि खिफोरखौहाय मोजाङै गारनानै ओ बे खौ दैजों मोजां स' सुस्र'ननानै बेखौ जों फोराननाय जायो सानदांगाफ्रावहाय। एबा सान्द्रिफोरावहाय बे ना फोरा जेब्ला मोजाङै रानो स्र' स्र' अब्ला बेखौ जोङो ना ओ नाफाम देनो थाखाय ओ बेखौ रेडि खालामनानै लायो। ओ जेरै जों नाफाम देनो थाखाय ओ खायसे ओनसो सोल लायै ओनसोल बेखौहाय गुबुन गुबुन आदबै देनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोल सिं फिसाय जों गुबैयै ओ बे थास' दुदालि बेजोंनो बांसिन थास'खौ नुनाय दे मोनबोदों ओ था नाफामखौ माने देनाय नुनो मोनबोदों। ओ बेबायदिनो ओ जों ना गोरान ओ फोरानना लानायनाय ना गोरान आरो बेजों लोगोसेनो जों जों जि थास' दु दालि बे थास' दु दालिखौ फिसा फिसा हाना लानानै जों बेखौ उलार बा दिंखियावहाय बेबायदि देनायखौ नुनो मोनबोदों जेब्ला बे देनाय हाबाफारिया जोबो अब्लाथाय जों बेयाव बेखौ औवानि हासुं बा आथिखालाव जों ओ बेखौ मा होनगोन बयाम जि सिसानि बथल बेफोरावबो सोनानै दोननायखौ नुनो मोनबोदों बेबायदिनो औवानि हासुङाव बे नाफामखौ सोयोब्ला बेखौ जों मोजाङै एकदम थोन थोन नारसो नारसो सोनाय जायो। जाहाथे बेलेग माने बारफोर हाबनो हाया बे बार हाबैनि थाखाय जोङो बेवहाय थालिर गोर थालिर बिलाइ गोरानफोरखौबो माने थालिर बिलाइ गोरानखौहाय सायावहाय जि हासुंनि जि खुगा थायो बे खुगाखौहाय थालिर बिलाइ गोरानजों जों माथुनानै औ बेखौ मोजांङै खानानै दोननाय खौ नुनो मोनो बेबायदिनो बयामाव दोनबाथ' औ नोंथां बेबायदिनो बथलनि बयामफ्राव दोनबाथ' जों बे बथलनि थाखोनानो गोरायै थाखायो नालाय बेखौ जों बेबायदिनो दोननायखौ नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे नाफामनि जि दोरोंङारि खान्थि बायदि नाफामखौ बाहायबो बानायबोबाय दंना आथिखालाव बे नाफाम देनायाव बा नाफाम बानायनायाव नोंथांङा मायबाफोर सोलायनाय नुनो नामा बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांङा फोरमायना होदो।
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओसोलावहाय नाफाम बानायनायबो माखासे बिथिंङावहाय सोलायनायखौ जोंङो नुनो मोनो। माखासे आर्टिफिसियेल बायदि जोंङो नुनो मोननो थांङो मानो होनोब्ला? बा जोंङो मिथियो जे जोंङो गोदोहाय बांसिनै जे नोंथांङानो बुंलांबाय उआल नंङाबा दिखिफ्रावसो देनानै बांसिनै ओ नाफामफोरखौहाय औवानि हासुंआवहाय बयामफाव सोनानै दोनो होननानै नाथाय आथिखाल मुगायाव मा खालामो से बिखि एबा उआल बाहायनायफोरखौ जोंङो गोबां खम नुनो मोनो जेरैहाय जोंङो जोंङो ग्रेइन्डार मेसिन जोंङो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंङो नाफाम बानायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जेरै जोंङो नाफामखौ जोंङो सोनानै दोननो थाखाय जोंङो बाजारफ्राव मोननाय जे रबारटनि बयाम एबा एसे ग्लासफोरनि बयाम बेफोरबायदि भयामफ्राव सोनानै दोननायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो। जोंङो मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो गोदोनि सम समावथ' जोंङो गोथावसिन जानो थाखाय जोंङो औवा हासुंङाव जोंङो सोनानै दोनबा गोथावसिन जायो होननानै बुंङोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंङो बेफोरखौ माने खम समनि गेजेरावनो। जोंङो बाजार गलाफ्राव बायनानै मोनबोनाय जे भयामफोर बेफोरावसो बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो। मानो होननानै बुंङोब्ला जोङो औवानि हासुं बानायनोब्ला जोंङो औवाखौ जोंङो दाननानै लाबोनांगोन। आरो बेखौ जोंङो मोजां साफा खालामनांगोन आरो जोंङो बेखौ फोरानस्र'नांगोन बेनिखायनो सम थांङो। सम थांनायखौ जोंङो गोरलै सम न'नो जोंङो हानो बायदि जोंङो मा खालामो बाजार गलाफ्राव मोननाय जे भयामफोर ग्लासनि भयामफोर बेफोरखौ लाबोनानै बिथांमोना मा सोनानै दोननाय जायो आरो मानि जोङो बेखौनो बुंनो नांगोनदि? ओ खम समावहाय जानायखौ जोंङो दानि मानसिफ्रा नायो जेरैहाय जोंङो उवालाव एबा दिखिफ्राव जोंङो सौवोब्ला आथिंजों गाबाय थानांगौ जायो आब आ जेरै जोंङो उवालावहाय जोंङो देयोब्ला आथिखाल मुव थुमना उवालखौनो जोंङो बांसिन नुनो मोनला आरो उवालखौ दाननायखौबो जोंङो नुनो मोनला बेनिखायनो मा बिथांमोना बे ग्राइन्डार एबा मिक्सार मिसिन बेफोरावहायनो देनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जों उआल देयोब्ला जोङो गोबाव सम लायो जों बावहाय सिनस्रिफोरबो जोङो सारु रु जायो सानायबो मोनो आरो सम सम लायो गोबावनो बिनिखायनो मा बिनि सोलायै सम जों लोगोसे खारफानांगौ जानायखाय मा खालामबाय जोंनि बर' आइजोफ्रा दाना बे मिक्सार मेचिन ग्राइडार मिेचिनफ्राव होनानै खम समनि गेजेरावनो जेरै जों उवालावहाय एक घन्टा बा ओ देर घन्टा बेफोरबायदि सम नांगौमोन जेरै जोङो मिक्सार मेचिनाव ओ बा मिनिट एबा जि मिनिट जिबा मिनिट बेफोरावनो जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो नाफामखौ जोङो देना लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो नाफाम नाफाम देनायावहाय जे होनाय जोङो नोंथाङा जे बुंदों जे दुदालि गांखांफोरखौ होयो बै दुदालि गां गांखंफोरनि बेलायाव सोरबा सोरबा मा खालामो खुमब्रा फिथाइ गोरलै बेफोरखौबो होफानानै देनानै दोनो आरो सोरबा मा मा खालामो गोथाव जानो थाखाय मा खालामो सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौबो होनानै बे नाफामावहाय देखायनाय जायो बिदिखौ लाय होयोब्ला होयोबालायनो माने नाखौबा गोथावसिन जायो होननानै दानि मानसिफ्रा बुंसोयो आरो
औ नोंथां
बेखौनो जोङो बुंनो नांगोनदि नाफामा बहुत रोखोमनि जोङो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय नाफामा नाथाय जोंनि जोंनि हारिनिनो मोनसे जि आईटेक मोननाय नाफाम जोङो बेखौहाय जोङो बाहायनांगौ गोदोहाय मा खालामो नाफामखौहाय आलासि खुलासि फैयोब्ला जोङो नाफाम सावनानै जाहोनो हायोबा खायनो बर'आ बर'नि मेन ओंख्रि होननानै आरो आलासि सिबिनाय जायो होननानै गोदोनि मानसिफ्रा फोथायोमोन नाथाय आथिखाल मु मुगायाव मा खालामो जोङो नाफामफोरखौ जोङो ओ माखासे ओ मुलाम्फा खालामनो एबा रां आरजिनो थाखाय मानो बाजार गलाफ्राव जेरै हटेल सटेलफ्राव होनाय आरो जोङो माखासे गोजान गोजान जायगाफ्रावहाय फानहरनाय बेफोरखौसो जोङो नुनो मोननाय जायो बेफोरो गोबां सोलायबाय गोदोनि समावथ' जों ना फामखौ बिदि फाननाय मानाय बेफोरबायदि जायामोन जोङो आलासि खुलासि फैयोब्ला जों आलासि खुलासिफोरखौ जोङो बुजायनो थाखायसो जोङो नाफामखौहाय जोङो देनानै दोननाय जायोमोन जाहाथे आलासि आलासिफोर फैयोब्ला जोङो बेफोर जोंनो जाहोहरनो हायो मोजां बुजायहरनो हायो बेफोरबायदि साननानै गोदोनि समावहाय नाफामखौ बाहायबोदोंमोन दा नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा माबाफोर बुंबावनो सानदोंब्ला? जोंना समाबो नै दा जोबनोसै बेनिखायनो
औ नोंथां ओरैनोथ' नाफामनि सोमोन्दै सावरायगोन सावरायनो गोनां दंबावोमोन अब्लाबो ओ समा जाबाय जेब्ला ओ जों बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां नोंथांनिफ्राय जे नाफाम बानायनायनि जि आदब ओ गोदोनिफ्राय जे आथिखालसिम बेनि सोमोन्दै ओ जोबोद मोजाङैनो मोनथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो बाखि समफ्राव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां। अब्ला जे नोंथाङा जोङो दोनथ'नसै।
औ नोंथां ओ नोंथां गोजोन्थों।